औ मा खालामदों नोंथां
दङ नै ओरैनो नोंथां
अ ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथां
जायाखै नोंथां
अ फ्रि आंबो जाखांबाय नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां
आङो माबासोमोन थास' आइथिंसोमोन नोंथां
अ मोजाङानो नोंथां
नोंसिनालाय मा ओंख्रि नोंथां
जोंना ओंख्रिया आलु संदोंमोन नोंथां नाथाय जाथ'वाखै आङो
अ हा मानोथो जाथ'आखै नोंथां
बिदिनो जाथ'नो बानायनानै जाथ'वाखै नोंथां दा जागोन नोंथां दस सानानै
आदसा नोंथां नोंथाङा फ्रि दं नामा नोंथां
दङ नोंथां ओरैनो दंलाबायो नोंथां औ
दायो जों मानि आयदायाव सावरायनो सानदों नोंथां
दायो जोङो औवानि आयदानि सायाव लानानै सावरायगोन नोंथां
औ औवानि आयदायाव ना
औ।
आतसा आसा औवा होनबा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? औवानि आयदानि सायाव एसे गोलावै
औ। दायो हबा आङो औव औवानि आयदानि सायाव लानानै सावरायनोसै ना नोंथां।
औ नोंथां।
दायो होनबा औवा होनोब्ला जोङो औवाजों गोबां रोखोमनि बायदिसिना बानायनो हायो। जेरै जोङो औवाखौ लानानै बेरा दुमनो हायो। सियार बानायनो हायो बायसिना रोखोमनि बानायनो हायो आरो औवाजों। जोङो औवाजों औवाजों जोङो न'बो बानायनो हायो। न' इन्जुरबो जोङो दुमनो हायो आरोखि
अके।
आरो जोङो औवा बुङोब्ला जोङो औवानिफ्राय ओरै गोरलै गोरलै मेवाइ ओंखारो बेखौ जों जानोबो हायो।
अके
नोंथां आरो। आरो जोङो। औवाजोंनो बिदिनो गोबां रोखोमनि बासिना बानायो आरो। न'नि खुन्था बा न'नि खुन्था आरो गोबां रोखोमनि बानायो। ओमफ्राय आरो औवाजोंहाय बिदिनो। सोरबा सोरबा औवाखौ लानानै बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना बानायो आरो ना
औ नोंथां औ ओमफ्राय माबा फोर आरोबाव बानायनो हाबावो नङा नोंथां?
औ हायो नोंथां सोरबा सोरबा। जिरायग्रा बायदिसिना टेबोलफोर फिसा बानना लायो नोंथां।
आलासिफोर फैबा जिरग्रा जिरायनाय नङा नोंथां
औ नोंथां आलासि फै जनो जिरायनो बानायनो हायो नोंथां गोबां रोखोमनि। बायसिना बेरेन्टि सेयार बानायनो हायो नोंथां। औ गावबा गाव न'आव औ गाव गाव बानायना लानो हायो नोंथां।
औ ओ नोंथां
ओम
ओमफ्राय आरोबाव मा मा खालामजाबावगोनदां?
आरोबाव आरोबाव बायस ओ बिदिनो माबा खालामजायो नोंथां जेनेबा औवाजों सोरबा सोरबा न'नि अखुंखौबो बाना लायो आरो बानायनायालाय। औ ओमफाय औ नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना सोरबा बायदिसिना दै लोंग्राबो गेलास बायदिबो बानना लायो नोंथां। औवाजों औ।
औवाखौ बहा मोनो नोंथां?
गायना लानांगौ नोंथां औवाखौ गावब गाव औ बांसिन गावबा गाव बारियावनो गायना लायो नोंथां हौवाखौ गावबाागाव हायाव आरोखि।
औ।
औ।
फ्राय औवाया मा समाव खिलियो नोंथां गोदान
औवाया
थ'राय ओम गोदान मेवाय मा समाव खिलियो नोंथां?
औवायाथ'
दैलां समाव खिलियो नामा नोंथां
औ दै्लां समाव खिलियो नोंथां औ
औ
औ होमबा आं मिनथिनायखिनिखौ आं बुंथिना होबाय नोंथां नोंबो औवानि दारै फंनैसे बुंथिना होनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां
अ दे होमबा खोन्थालाय नोंथां नों मिथिनायखिनिखौ
आंनि मिथिनायाव नोंथां औवाया गोबां रोखोमनि थायो नोंथां
औ
औवा बुरखा दङ', औवा गुबै दङ', औवा थेरे दङ' औवा औवा आरो मोनसे औवा ब्रेस्लि मा ब्रेस्लि होननाय औवा दं नोंथां बे बे औवाखौ जोंनि जायगायाव बारा मोननो नागिरा औवा बे औवा ब्रेस्लिखौ माने
औ नोंथां
हाजो जायगायाव बांसिन मोननो नागिरो नोंथां
अ औ नोंथां
ओमफाय जोङो औवाजोंथ' नों माखासे खोन्थाखाबायानो न' बानायनो हायो गोबां रोखोम सियार बानायनो हायो
औ नोंथां
आरो लोगोसे जे बेजों माने सेन सेनबो बानायनो हायो सेन होननाया जाहैबाय माने सेनजों जोङो ना फा ना फालांगि खालामनो हायो
औ औ नोंथां
ना सानो हायो ना सानानै जोङो ना बा नाखौ जानो हायो फाननो हायो गोबां बारायनो हायो आरोखि नोंथां
औ नोंथां औ
ओमफ्राय औवा थेरे औवा थेरेया जाहैबाय फिसा फिसा रोखोम खोम उजियो माने औवा थेरेया नोंथां ओनिफ्राय बे औवा फिसा फिसाखौ माने खुदियाफोरा गेलेनो थाखाय सेल्थाव बानायनो हायो नोंथां फिसा फिसा खुदियाफ्रा गेलेनो थाखाय माने बेखौ गोबां रोखोमनि बायदि बायदि खालामनो हायो नोंथां औवा औवाया गोरलै समाव द'बो नोंथां ओमफाय बेखौ रानानै रानानै फदेबबा बियो द'बा नोंथां बे गावब्रा लाङो
अ औ नोंथां औ
औवाया बेबायदि रोखोमनि आरोखि माने नोंथां
औ नोंथां औ
औवाजों ओमफ्राय जोङो औवा गुबै औवा गुबै दंबावो बे औवा गुबैखौ जोङो
औ औ
मा खामानियाव बायनो हायो होनबा बांसिन न'नि ओ बेरानि। खामि हो होनायाव खामानि होयो ओमफ्राय औवा बुरखा औवा औवा बुर खाया जाहैबाय बांसिन गोरा मजबुत बिराद गिदिर गिदिर बे बेखौ माने हारसिङैनो बोनो हाया हारसिङैनो बख'नो हाया। औव बारिनिफ्राय ओ औवा गुबै औवा गुबैखौ खिन्थु हारसिङैनो बख'नो हायो आरोखि नोंथां। ओमफ्राय औवा थेरेखौथ' गथ' गथ'फ्रानो दाननो हायो। बिसोरनो ओ गोबां रोखोम रोखोमनि बायदि गेलेग्रा आं बानायना लानो हायो।
औ नोंथां
मोसौ लावथि मोसौ दा लावथि दाननो हायो औवाजों।
औ नोंथां
लोगोसे ओ मै मैबो बानायनो हायो औवाजों।
औ नोंथां।
बिदिनो बिराद गोबां रोखोम रोखोमनि बानायनो हायो नोंथां आरो लोगोसे औवा औवा मेवाइ औवा मेवाइ जेब्ला औवा मेवाइ खिलियो बेखौ जोङो
औ नोंथां
जानो हायो आरोखि नोंथां औवाखौ। औवाखौ औवा बारिनिफ्राय दानना लायनानै बे औौवा मेवाइखौ ओ बिगुरखौ बोखारनानै बे औवा मेवाया माबायदि बिदि जायो गोदान खिलिनायाव ओ गान्दानि गं बायदि जायो आरोखि नोंथां गान्दानि गान्दानि गंबायदि जानानै बेखौ जोङो ला न'आव लाबोनानै बेखौ जिरनो हायो आरोखि जिरनानै जोङो बेखौ मेवाइ बानायो आरोखि मेवाइ बानायनानै दोननोबो हायो आरोखि।
औ नोंथां औ औ
मेवाइ गोखै ओमफफ्राय बे गोखैखौ नों मा्लाबा ओंख्रि संनायाव बेदरफ्राव बेदरफ्राव होनो हायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ
बेनिफ्राय जोङो औवाखौ अ जोङो बिगुरखौ बिगुरा दुरुं जायो थेवोल जायो। थां बे थेवलखौ खौ जोङो माइ गायनायाव खो ओ माइ दांग्रि थिखोनायाव माइ सरनायाव बेखौ खानो थाखाय जोङो बे औवानि बिगुरनि थेवलखौ जों बाहायो आरोखि नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ
ओमफ्राय बेबायदिनो बाहायनानै बेखौ दैयाव सोमनानै बाहायो आरोखि नोंथां। फार्स्टआव जोङोे डाइरेक्टलि माने बेफोरखौ खाया आरो। म दैयाव स्रोमग्रो नांगौ आरोखि दसे दै सोमनानै ओ गुरै जानानै एसे ओ राफोद जायोबा एसे माने खानायाव जवा आरोखिनो नोंथां
ओमफाय औवाजों आरो मा बानाय जाबावो नोंथां
औवाजों आरो गोबां रोखोमनि टेबोल फोर बानायनो हायो दाइनिं टेबोल
औ नोंथां
बिसिनाफोर बानायनो हायो ओमफाय गोबां साइस साइसनि जापानाव माने गोबां साइस साइसनि औवाजोंनो अनेक रोखोमनि बायदि बानायो आरोखि नोंथां दा जोंनि जायगायाव बेबायदि बानायाखै आरोखि नोंथां
अ नोंथां औ
बानायबा गोबां हायो आरोखि नोंथां
अ औ औ नोंथांनो
ओमफ्राय औवाजों आरोबाव जोङो आरो औवाजों जोङो आरो फिसा फिसौ माखासे हासुं हासुंबो बानायनो हायो नोंथां जाहाथे अर सुनायाव मोजाङै मोजां जोङो आरो बनबो जानाय जों औवाखौ औवाखौ जों आरो जेंसिबो होनो हायो फुख्रियाव आरो बैसांबो बहल बैसांबो बानायनो हायो जों औवाजों
औ नोंथां औ औ औ औ नोंथां दे
होमबा लाखाथनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां नोंनि औ नोंनि मि मिनथिनायखिनिखौ नों बुंथिबाय आंबो आं मिनथिनायखिखौ बुंना सावराना होबबाय दे नोंथां जासिगोन दे नोंथां औ दोनथ'लांसै दे नोंथां औ